औ
हेलौ अ खादोदे अ खोनादों।
नोंथाङा मा खालामदों दा?
आं एम्फौ बिदै बासिदो।
नोंथाङा एम्फौ लानो मोजां मोनो होमबा डाइरेक्ट कुइसनखौ मोनखाबायनोसं
ओं आं एम्फौ इन्दि बिलाइजों एम्फौ लायो जेनेबा एम्फौआ फिसा ओंखारबायना दा
नोंथाङा होमबा उम र र नोंथाङा होमबा मोजाङै बुजायना होदों जेनेबा जोङो एम्फौखौ फार्स्टनिफ्राय माबोरै सिखिरिनिफ्राय बिदैनिफ्राय माबोरै दिहुो ओमफ्राय माबोरै बिलाइ होयो माब्रै जोबनायलागै माबायसा खालाम लाङो
एम्फौआ फिसा फिसानि ओमफ्राय बिलाइ जाहोयो आरो जोङो ओमफ्राय बिदैखौ बोखाबाय दं आं दा। जेनेबा गोरलै गोरलै जोनोम जागोदान आरो बेनिफ्राय दा इदिनो साननैयावनो ओं
बिदैया माबोरै ओंखारो जेनेबा
बिदैया सिखिरि फिथोबखौनो सिख्रिरि ओ जेनेबा फिथोबखौनो थुखांनानै दोनो आरो दोननानै ओमफाय दा सिख्रि ओंखारो ओ जो मासे जोला मासे दोनो आरो। जोखौबो जोलाखौबो सिनायखायो नालाय जेनेबा जोआ ओ जोखौबो जोला जोला दैसे जो दैसे इदि दोननानै फिथोब सुखांनानै ओरैनो आसिथासो दोनो आरो बुरजा लानो गोसोजों जायोबा जुदि बुरजा दोनबाय एसे लानो गोसो दङबा एसे दोनबाय बिदि आरो
उम
ओमफ्राय दा बेखौनो सिख्रि सप्तासेनि उनाव सिख्रि ओंखारो सिखिरिया ओंखारोबा जुदि बिदिनो जि होनानै जोङो सिख्रिखौ बाथाब होयो। बाथाब होनानै बेयावनो ओ जरा नांनानै ओ सानसे बा साननैनि उनाव बिदै दैयो आरो।
उम आमफ्राय ओमफ्राय जेनेबा ओ एम्फौखौथ' लाबाय बिदै दैखांबाय दैखांनानै ओमफ्राय बेसां दिनालागै बिदैनिफ्राय ओंखारो फिसाया? ओ
फिसाया जेनेबा बे सिख्रिखो जोङो बिदैया दैयोबा जुदि जोङो बिदै खो बोखानानै कागसाव दोनो आरो।
उम
खागसाव बोखा बोखा दोनो हरसेनिखौ हरसे दोनो। आरो अखानायै दैैदोबा अखा नायनिखो आरो हरसे खालामना दोनो। ओमफ्राय दैगोदान दैगो जमा खालामा आरो जेनेबा ओ साननै सानथाम गाहाम दैयो नालाय इखौ जोङो बोखा बोखा हरसे हरसेनि दोनो आरो ओमफ्राय दा बिखो दोनोबा जुदि बै हरसे फार्स्ट दैजेननाया सप्तासेनि उनाव ओंखारो आरो। बा सातदिन बा आददिननि उनाव ओंखारो आरो
उम
फिसाया ओंखारोबा जुदि जों बेयाव ओ बे खागजावनो बिलाइ गोलै खिलि जेननाय बिलाइ गोलैखो होनानै दोनो आर' ओइ एम्फौ नालाय बाथाबजोबो बाथाब जोबनानै ओमफ्राय जायो आरो जानानै साननै फोरावनो देरो आरो एम्फौआ ओरैनो फिसा फिसा लद्रे लद्रे जाबोयो बिलाइखौ मोजां होनो हायोबानो देरनायानो देरनाय देरबोसिगोन आरो।
उम
बिदिनो
ओमफ्राय नों नोंथांथ' इदि जाबाय एम्फौखोबो बिदैनिफ्राय दिहुनबाय ओमफ्राय बिलाइबो होबाय नोंथां नोंथाङा ओमफ्राय बिलाइखौ मा मा होयो एम्फौनो
बिलाइखो आं न'वावबो इन्दि बिफां दङ इदिनो फोनानै दोनदो आरो इन्दि ओमफ्राय जेनेबा थोस्लाबाबा था सोमलि बिलाइबो होयो बेनिफ्राय खारंबो होयो
उम
माबाखो एम्फौआ बुरजाबा जुदि थोआ नालाय बिलाइफ्रा
उम ओमफ्राय एम्फौआ जेनेबा बिदिनो जाब थायोना ओमफ्राय ओ खारं बिलाइ जाबाबो अबे जेनबा इन्दि बिलाइ होयो खारं बिलाइ होयो था सुमलि बिलाइ होयो अबे मोनसे बिलाइखो होबा बांसिन मोजांसिन जायो ओमफाय
इन्दि बिलाइआ मोजांसिन जायो। मानो होनोबा इन्दि बिलाइआ बिसोरनि पियर बुस्थुना ओ इन्दि बिलाइ होयोबा एम्फौआबो गिदिर देरो।
उम
ओमफाय खारंफोर होबा बारा इसेबां देरा आरो। खम देरो एसे फिसा फिसा जायो
उम
इन्दि बिलाइ होबा आरो ओ जानोबो मोजां मोनो एम्फौआबो मोदोम जायो देरो नालाय ओं गिदिर जायो ओंखायनो बिलाइखोनो जों बांसिन नायगिरनानै
खाथुमा इन्दि बिलाइखो
ओं
ओमफ्राय एम्फौखौथ' इदि देरबाय देरखांनानै ओमफ्राय एम्फौआ ओ मा टाइमाव जानाय जा-जानाय जायो जेनेबा जेनबा जाजानाय जायो? मा टाइम सम
मा टाइमसो माने ओरैबायदि जायो एम्फौआ एसे ओ आसिसे देरोबा जुदि लोमजायोना बिस्रो ओनिफ्राय बिलाइखौ जाबाङा गुस्लायो थारमाने गुस्लायनो थाखाय माबायो ओमफाय दा इदिनो एम्फौआ गोलैनिफ्रायनो ओ सानब्रै सानबा नि उनाव गुस्लाय लांबाय थायो ओमफ्राय एम्फौआबो देरबोबाय थायो ओमफाय इदिनो खनथाम गोलैनिजो खनब्रै गुस्लायनाय जायो आरो गुस्लायोबा जुदि बेखौ गुस्लाय खनब्रैयाव जोङो साननैनि उनावनो गुस्लायनानै गिदिर गिदिर गिदिर जायो आरो
उम
एनिफ्राय लासनियाव माबाबाय नालाय आमफाय गोमोन ओंखारनोसै आरो जेनेबा एम्फौआ ओं जेनेबा मोननोसै आरो मोननोबा आमफाय हासुयो
उम उम
फाय इदिनो फुंनिफाय हासुयो नालाय नथा दसथासोनिफायनो ओंखारनोसिगोन आरो गोमोन आमफाय बिखौ जोङो थालिद बिलाइ गोमोनाव बा उम बबेबा जागा मोनसे जिफोर होनानै जोङो मोन फिथोबखो थोबहोनाय जायो आरो
ओम माने नोंथाङा बुंदों जे एम्फौआ जेनेबा हासुयो खियो आमफ्राय बे हासु खियो माने जेनबा गावनि सिङाव मा गाज्रि बुस्थु दोङो बेफोरखौ हेंगारजोबो नामा हेनबा
अ गाज्रि गावनि उदैयाव थोबसेबो हासुदै थोबसेबो दोना खि थरसेबो दोना बियो हासुखांजोबनानैसो बियो मानलायो आरो
अ औ औ ओम ओमफ्राय इ एम्फौ मोननायखो ओमफ्राय माबायसा खालामो होनदो
बियो थारमाने हासुखां खिखां गासैखोबो साफा खालामजोबखांनायनि उनाव ओ थोबनो जागा नागिरो आरो बेखौनो जों गोमोन जायो होननानै बुङो आरो
उम
बे आरो मानला
ओम आमफ्राय इ आदार होनायावनो थोबहोयो नामा जेनबा इखो
आदार आदारखोथ' जों ओ होख माबा जेनेबा जोङो बेलेग एस्रायावसो दोनो
ओम माबायसा दोनो जेनेबा
जेनेबा इदिनो बायदिसि ना लबरनि खादा गिदिर लाबोनानै जों बेयाव जमा खालामनानै जोङो मोनसे जायगायाव थोबहैयो आरो जेनेबा ओ थालि बिलाइ जोंनि बर'फोरा जों थालिर बिलाइयावनो होनाय जायो आरो थालिर बिलाइखो सान्दुङाव फोराननानै आरामसे खादाफोराव दोननानै एयाव दोनो आरो एम्फौ गोमोन मोननायखौ ओमफ्राय बेयावनो जागा नागिरना बिसोरो थोबो आरो
ओमफ्राय ओमफ्राय जेनेबा एम्फौआथ इदि गोमोन जाखाबाय ओमफ्राय जायगाखौबो नोंथांमोना ओ जायगा बिदै माबा थोबनोबो जेनेबा इखौ होबाय ओमफ्राय
जायगायाव इदि दोनबाय दोनखानानै ओमफ्राय आरो बेसां खैदिनसो थानानै एम्फौआ जाजानाय जायो जेनेबा माबायसा आरो फिथोबनिफ्राय माबायसा दिहुनो इखो?
ओं जायो जेनेबा बेखो ओ जोङो साननैनि उनाव बिखो जिनो आरो फिथोब थोब्बाय नालाय साननै थोबहोयो हरसेयावबा थो थोब खुन्दुं थायो आरो
उम
सिङाव एम्फौनि सिङाव खुन्दुं थायो खुन्दुंखौ जोङो इदि हरसेयाव जाया आरो जों साननै दोननानै जोङो बेखो जोमनानै जायो आरो जों जिरनानै ओ ओ खायसेया जायो खायसेया जिरनानै फानहैयो बुरजाबा इदि आरो
उम
फाननानैबो जों फैसा खामायो
उम ओमफ्राय एम्फौखौथ इदि जिरबाय जिरखांनानै ओमफाय माबायसा जिरो माबायसा सिनायो जेनेबा एम्फौनिया फिथोबा मा गुरै जायो नामा?
बिसोरो तारमाने ओ ओंखारनाय लामा दोनखायो आरो गावसोरो थारमाने इसाबो माबा मोनसे मा बा दं आरो नेम दं आरो फिसाबो जेने बा ओंखारनो हानाय लामा बानायखानानै लायो आरो
उम
बिसोरनोबो इसोरा माबा मोनसे बुद्धि हरखादो जेनेबा गावसोर ओंखार हानाय लामा दोननांगौ होननानै इसोराबो सोरजिनाय नालाय गावसोरनो इसोरनोबो मोनसे बुद्धि हरो
उम
इदिनो गावसोरो लामा दोनखायो नालाय इ लामाखौनो जोङो इसे बि बि बोलानानै जोङो दिहुना दिहुनो आरो
औ औ ओम ओमफ्राय जेनेबा नों थाङादि फास्टआव बिदैनि बाथ्रा बुंदोंमोनना बि फिथोबा जेनेबा फिथोबखौनो सुथामना दोनो नामा जेनेबा बिदै जाहोनो थाखाय
फिथोबखौनो जोङो सुथाबना दोनो
औ माने जेनेबा अ फिथोब सिङाव थाबाय थाबा जेनेबा बुस्थुआ सिख्रि जायो आरोना
सिख्रि जायो गां जाबोयो गां जाखांनायनि उनावसो सिख्रि जायो आरो
ओमफ्राय बुस माबाया इखो दिहुनखांबाय जेनेबा ओ फिथोबनिफ्राय दिहुनबाय ओमफ्राय फाननो थाखायथ फिया होमबा एम्फौखो जेनेबा फालांगि खालामनोसो उम उम उम ओमफ्राय नोंथांमोना इखो फाननो थाखायसो फिसिया होमबा?
ओम
जेनबा लाया ओमबा फाननो थाखायसो ओमफ्राय नोंथांमोना बेखो जिर खांजोबनानै ओमफ्राय बेसांसो रेटआव फानो ओरैनो बाजाराव
जोङो बेखौ बिराद दाम जायो मानो होनोबा जों फुवासेयावनो एकस' एकस' बिस इदि बि फानो आरो जों फुवासेयावनो फुवासेयाव
औ ओमफ्राय
इनिफ्राय एक्स'यै फानो नालाय जोङो जों सेरसेबानो सारिस' मोना होमबा
मोनो मोनो नोंथांमोना ओमफ्राय ओरैनो खनसे लागासेयाव खै बेसां बुरजासो फाननो मोनो?
जों एम्फौ लानायजोंसो माबा नालाय ओ जोङो एम्फौ खो जुदि बुरजा लायोबा जुदि जोङो बुरजा फाननो मोनो जेनेबा ओरैनो खनसे लागासेयाव बिलाइनिबो प्रब्लेम थायोना। जों खनसे लागासेयाव ओरैनो सेरथाम सेरब्रै एदि खुरै फाननो मोनो आरो
होमबा बुरजा लायाना बा‌
बुरजा लाबाङा बुरजा लायोबा जुदि मानसिया खस्थ' जायो आरो मानो होनबा एम्फौआ देर देरनै जाफुनाय समाव अयथासार जानाय जायो आरो मानो होनोबा बिराद बिलाइ जायो
ओम
देरनोसै समाव
ओम‌। नोंथांमोना ओमबा एखौ मोजां रेदआवनो फाननो मोनो मोजां माबायाव मोजां बेसेनावनो फाननो मोनो इखो बाजाराव ओमफ्राय मानसिफोरा बायोना बाया एम्फौ?
बायो जेनेबा बिखौ एख' खिबो गारनांला ओ ख' गैला नालाय बेखौ डाइरेक्टनो जोङो सुस्र'नानैल' जानो हानाय जायो नालाय ओंखायनो बियो दाम जायो।
ओम आंबो जायो गोथावथार मोनो आंबो जानो ओम नोंथाङा ओमफ्राय नोंथाङाबो जायो होमबा ना नङा होमबा?
जायो।
खायसेया ओमफ्राय जानोनो हाया माथो जेनेबा सोरबा खायसेया माननाय जायो सोरबा आरो मुगैयो बेबायदि
जेनेबा मुगैया